औ नोंथां
खोना औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं दा नोंथांजों ओ मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ आबाद मावनाय नोंथां दा बे आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङानो एसे जागायना होग्रोदो नामा नोंथां।
औ हागाय नोंथां जा आबाद मावनानै आबाद मावना होनना बुङोब्ला जा सुबुङा गावनि जिउ खुंनाय एबा गावनि जिउखौ मोजाङै सामलायलांनो थाखाय जाखिनि जाग्रा मुदार जाग्रा आदार दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हानि हानि गुनखौ नायनानै जों आबाद मावनाय जायो बे आबादजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जायोदि। जाखिनि जोंनो गोनांथि जायो फिथाइ साम फिथथाय मुवा बेसादखौ जों आबाद मावनायनि गेजेरजों जों दिहुनन्ना लानो हायो। बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि जाखिनि गोनांथि जानाय हानि गुनआो खमायबोनो हमदों। मानो होननानै बुङोब्ला जा सुबुङा दाबसे जायगायावनो खनले खनले जुदि आबाद मावबाय थायोब्ला बे हानि गुनाबो लासैनो खमायलांगोन बेखौ जोङो रोखायै मिथिखागौ।
औ नोंथां।
दा बेनि थाखायनो खायसे सुबुं फोर बे हायाव मिथिंगायारि हासार बाहायालासिनो जाखिनि बिस गोनां मुलि एबा हासार बाहायनाय जायो रासायनिक हासार बेफोरनि थाखाय हाया फिन नांनायनि बारा बांसिन गेल्लेनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा मिथिंगायाव थानाय जा मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बाजाराव मोननाय जाखिनि ओ जानो थाखाय आलु जोगोनार जिंखा फल आरिफोराबो फिथाइ सामथायाव गोबां बिस गोनां मुलि बाहायनाय बेखौ जों मोन मोनबोदों।
औ नोंगौ।
दा बेफोर बाजाराव मोननाय फिथाइ सामथाइ फोरखौ जानानैबो जों गावनि देहाखौ एबा गावनि सोलेरखौ गोबां बेराम आजारजों थाबोनायखौबो जों नुनो मोनबोदों।
औ नोंथां।
दा आं बेखौनो आसा थियोदि नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि आबाद मावोब्ला जों गावनि देहाखौ थाजिमै एबा गोग्गो लाखिनो हागोन बेनि सायाव नोंथाङा खमैसो बुंगोन होननानै आं आसा थियो
हागोन नोंथां आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंहा माने गोबांनि रोखोमनि आबादफोर दङ जेरै मैगं थाइगंनि आबाद फिथाइ सामथाइनि आबाद लोगोसे मा माखासे जेरै फाथो माइ बा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद बेयो नङा होम्बा बेखौ जोङो आथिखालाव दैज्लां बोथोर लायबाय जों दा दा दा माने माइखौनो माइनि आबाद खालाम गोबां नुनो मोनदों नङाोमानोनथां आरो जोंहा आसाम हादोराव थ' मे मोननै जेनाखि आबाद बेनो माने गोबां जाखायो माने बेखौनो जोङो बांसिन माने खालामो आबाद। माइ आरो साहा नङा होमा नोंथां साहानि आबाद। दा जोंनि आसामा माने साहा माबानि जाबाय टि गार्डेननि थाखाय माने जोबोद मुंदांखा आरो जोंनि भारत हादरनि गेजेराव नङा होम्बा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ टि गार्डेननि थाखाय जोबोद मुंदांखा जोंहा गोबां समायना रमायना जोंहा साहा बागान दङ जोंनि आ आसाम हालामावहाय आसाम ओनसोलावहाय दा बेनिनो जोंहा लोगोसे माइ बाय बिदि बायदि माने बेफोरबायदि जोङो जेसेबांनाखि माइनि आबाद मावो बा साहानि आबाद मावो बेफोर मोननैयानो जोंहा मानि गोबां मुंदांखा खालामदों जोंनि आसामखौ माइजों आरो साहाजोंहाय दा बेल' नङा जोंहा नोंथां आबादाथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय दा आं बिनिनो मोनसे मख'ना दंसै जेरै माइ आबाद नङा होम्बा
औ
दा जोंहा माइ आबादखौ मावनोबा नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बेखौ रायलायनायनि जाहोना बेनो नोंथां जोंहा आथिखालाव दुब्लियाव बेनो सोलिगासिनो दं माइ गायनायानो नङा होम्बा दैज्लां बोथोर हिसाबै आथिखालाव बे बे समाव जों दा जोंनि गासैबो सुबुंफोरखौ माने हा दुब्लियावनो नुनो मोननाय जायो माइ गायनाय दा माइखौ माबारै गायो बेनि सिगां सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंसै आं दा गिबिथाराव जों माइखौ गायनोबा जों माइस्लिखौ बबेबा हा गुरै बा हालेवनानै लानानै बेयावहाय एसे फोग्रोयो गिसि जायगाफोराव ना होमबा नोंथां जेब्लानाखि जायगायाव जोंथि खोथिया होननानै बुङो जेब्ला बै खोथियाया रज'यो अब्ला जोङो बेफोरखौ फु फुयैनि सिगां माने बिसोर देरैनि सिगाङावनो जोङो हाफोरखौ माने मोजां हालौवनानै लानांगौ खारायनानै लानांगौ खनथाम खनब्रै हालेवनांगौ नाथाय आथिखालाव बेनो मोनसे जोबोद मोजां बाथ्रा गोदो गोदायनिफ्राय लानानानै दिनैसिमाव जोङो माने नांगोलजोंनो हालोखौ एवोनाय एवबोयोमोन नङा होम्बा जेराव गोबां खस्थ' नांगौ जान फैयोमोन मोसौबो आरो मानसिबो जोबोद खस्थ' नांगौ जाना फैयोमोन बेनिखायनो जोंना ओ गोनोखोआरि ओ सु मोसु सुबुंफोरा माने ओ गोबां माने बेफोरबायदिनो गोरलै आदब खायदा दिहुननो हाबाय जे हालेवनायनिबो जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरबायदि कमनेटि नानै होबाय जेराव जोंहा बोलो बारा बोलो नाङा लासेै जोङो ओ हाल एवनो हायो बेबो खम समनि गेजेरावनो नङा होमबा नोंथां जाय जोङो नांगोल हजों हालेवनांगौमोनब्ला माने गोबां समफोर लायोमोन। आरो दा जोंहा ट्रेक्टरजों हाल एवबा सानसेयावनो जायो नङा होमबा नोंथां सानसेनो बिदिनो से घन्टा नै घन्टा हालेवानो जोंहा गायजायै हाया मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बिदिनो जेबो खस्थ' नांला आरो दा बिदिनो जोङो माइखौ खोथियाखौ फुना लाबोनानै बै हा मोननायाव जोङो बे बेफोरखौ गायफैना लायो गायनायाव गोबां माने नोंथांना जुदि हाया बुरजा माबाइखौ बुरजा गायगोनबा गोबां हाजिरा मानसि माने लानांगौ जायो फैसा होनानै माइ गायहोनांगौ जायो नङा होम्बा
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहा गोदोनि दिनफोरावथ' जोंहा बेफोराव सावरि बादालि जानानैनो माने फोजोबोमोन। गोदो गोदायथाराव बहाय थाखा फैसा रां रुफा हरनाङामोन जोंहा गायग्राफोरनो ज' सावरि जानाय बायदियैनो जों बेफोरखौ ओंखाम ओंख्रि बा जौ एसे जालायनानैनो फोजोबोमोन आरो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव। नाथाय आथिखालाव जोंहा रांनि जोबोद माबानि जेंना जेंसि नुजानायलाय बेफोरबायदिनो जोङो गासैबो खामानिखौनो रांजोंहाय माबा लोब्बा लाखिबाय न ओमबा नोंथां दा खामानि मावनाय माइ गायनायावबो जोंहा फैसा हरनांगौ जाना फैयो थामजौ ब्रैजौ बाजौ गाहाम जायगा नायै जायगा। ओ बेनिफ्राय जोंहा ओ गायहोनानै माने बै माबाखौहाय गायजोबखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे दङ गोदो गोदायनिनो फोलि फालिबोनाय जेरै हाल नांगोल जांख्रा बा हाल जांख्रा बिदि होनलायनाय नङा होमबा।
औ नंगौ
औ बेफोराव माने न' खाथिनि माखासे बाहागिफोरखौ लिंहरनानै न' खाथिनि माखासे सुबुंफोरखौ लेंहरनानै बेयाव जोंहा दुब्लि दर दब्लायसे एसे दोननानै माने बेयाव ज' गायखांनानै जोंहा बेयाव जौथु लांफालायनानै लोंलायो। लोगोसे फैनानै जोंहा न'आवहाय आराम बेदरजों बा ओंखाम जाफैलायो नङा होमबा नोंथां नांगोल जांख्रा बा हाल जांख्रा होनाय जायो बिदिनो आरोबाव जोंहा जेनाखि ओ बेखौ गायखांजोबो बेनि उनाव जोंहा दान मोनथाम बा मोनब्रैनि उनाव जोंहा बैफोर माबाफोरखौ जायनाखि माइ बेफोरो फिथाइजों होनानै माने बेयो मोनहैबाय आरो नङा होमबा नोंथां माइ महरलायोबा। माइ फिथाइनि
औ
दा जोंहा बे माइखौहाय ओ माबानानैहाय उम माइ बिफांखौ हानानै जोंहा खासिजों हायो नङा होनबा नोंथां जोंहाथ' माइखौ खासिजोंसो हाजाखायो गुबुन सिखाफोरजों हाजाखाया। दा बे माइखौ जों खासिजों हानानै दुब्लियावहाय माने मुथा खानानै गारबोयो बजा खानानै बेनि उनाव जोंहा बेफोरखौ दैखांना लाबोनानै अबेबा खनस्लायावहाय मार होफैयो नङा होमबा मोसौजों मोसौ माब्रै माबासो सयथासो खानानै माने गिदिंख'नहोबाय थायो माने बै माइ फिथाइनिफ्राय औ माइ बिफांनिफ्राय माइ फिथाइखौ आलादा खालामनो नङा होमबा दा बेफोरखौ खालामखांनानै जोंहा ओ बै फिथाइफोरखौ आलादा खालामनानै खामखांनायनि उनाव जोंहा बबेबा खाथिनि मिलफोरावहाय जोङो लांनानै बैफोरखौ सौहैयो माइखौहाय माइ बेगरखौ दा जेब्लानाखि बेयाव सौगोन अब्ला जोंहा बेयाव मोननै मोनथाम रोखोमनियावबा ओंखारो जेरै जुजाइ बा गुन्दै माइया आलादा माइरङा आलदा माने बै समाव जोंहा माइरंनि महर मोनहैबाय आरो नङाहोमबा नोंथां जेब्ला सौखाङो आरो बै गुन्दैफोरखौबो जोङो ओरैनो गारा बेफोरखौ जों जोङो माने आ अमाफोरनो आदारफ्राव होफायो। जोंहाथ' अ बर' हिसाबै अमा फिसिजोबखायो नालाय बेफोरखौ अमाखौ अफ्रिजों गुन्दै लागायनानै होफायो आरो। दा बिदिनो आरो दंबावो जेरै बै माइ जेनाखि मारा होदोंमोन जोंहा बै जाखि माइ बिफांफोरखौ जोंहा मोसौनो जाहोनो थाखाय फोराननानै आ माबायाव माइहुं खुंनानै दोनो नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां
औ आंथ' जोबोद एसेबाबो खम समनि गेजेराव बुंना होबाय नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां बेनि सायाव आबादनि सायाव
औ नंगौ नोंथां दा जोंङा जोंथ' मिथिखाबो गोदो जोंहा ट्रेक्टरजों अ नांगोलजों हालेवोमोन
औ नोंथां
दा बिगियाननि जौगानायनि मुगाजों जोंहा सोलायबोनो हमदों
औ नोंथां
जा जों गोदो आगोलजों हालौवनानै जिउ खुंबोदोंमोन दा गोदान जुगाव जोङो टेक्टरजों हालेव
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंहा माइ गावनो गायनो थाखाय गोदो दानि समाव गोबां सुबुंनि गोनांथि जायो दा जों जों नुनो मोनबोदों मोनबोदोंदि माइ गायनो थाखायबो जोंहा मोनसे रोखोमनि गारि ओंखारनाय जादों जाय दान्दिसे समनि गेजेरावनो गोबां बिगा बिगा माइखौ गायखांनो हायो बेखौबो जों रोखायै मिथिखागौ दा बेबायदिनो जोंहा माइ हाग्राबो गोबां आगजु ओंखारबाय जों बेखौबो रोखायै नुनो मोनदों दा बेबायदिनो बिगियाननि जौगानायनि मुगा नालाय सुबुं अनजिमा एबा गावनि रांखौ ओ सेभ खालामनो थाखाय सुबुंफोरा गोबां आरोंदियारि बिजों दहनबोदों आरो दहनबाय थागोन होननानै जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ दा जोंना समाबो जानानै थांबाय
औ नोंथां औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै
औ नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ नोंथां दे गोजोनथोंसै बिदिब्ला ओंखाम
औ नोंथां गोजों